खोनादों
औ खोनादों दे बुंनो हागोन
खोनादोंं नामा
औ खोनादों हेल'
नैबे गाहाम हामसिम बे समाव आङो सिम जिब जुनारनिफ्राय सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों
औ
सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन
जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नुनो मोनो जिब जुनारा मोननै रोखोमनि दोङो जेरै न'आव फिसिजाग्रा आरो हाग्रानि जिब जुनार
औ औ
न'आव फिजाग्रानि मादाव जोङो बुंनो हायो जेरै जोंनि जोंनि न'खराव नुनो मोनो मोसौ। मोसौनि बागै है आङो गुसुङै फोरमायथिनानै होग्रोनो सानबाय। मोसौ होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि न'खराव जों बयनिबो न'खराव जों नुनो मोनो सरासनस्रा जोंनि न'खरफोराव मोसौखौ फियो नङासै होम्बा आरो जोङो बे मोसौखौ मा मुलाम्फा मोननो थाखाय फियो जों गोदोब्ला जोङो नुनो मोनदोंमोन मोसौजों हालेवनाय मोसौजों गारि बोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय दानि दिनाव जों बेफोरखो बेफोरो गैला दायो हालेवनाय मोसौजों हालेवनायखौबो जोङो नुनो मोनला आरो बे मोसौ गारि बोनायखौबो जों नुनो मोनला अब्लाबो जे जोंनि आव दायो मोसौफोरखो फिदों बिनि ओ गुबै जाहोनानो जाबाय मोसौ गाय मोसौ गायखो जोङो फियो ओ गाखेर जानो थाखाय न नुवासै होमबा
औ नोंगौ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना?
खोनादों नोंथां बुं।
हेल'
खोनादों?
खोनादों नामा?
औ खोनादों आङो
मोसौ आरो बे मोसौनिफ्राय जोङो मा होनो जेब्ला जोङो मोसौ फिसा जोनोम जायो बे मोसौखौबो जोङो फेदेरनानै जोङो ओ नांगौ जानाय समाव जेब्ला जोङो रांखावरि नांगौ जागोन बे समाव जोङो फाननो हायो।
औ नोंगौ औ नोंगौ नोंथां
आरो मोसौआ गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो जेरैबायदि जार्सि मोसौ होननानै बुङो
औ
जारसि मोसौ आरो जोंनि ओ ओ सरासनस्रा फिबाय थाग्रा मोसौआ जाबाय दिसि मोसौ होननानै बुङो आरो ना
औ
जों बे ओ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव ओ जारसि मोसौखौ बारा फिसिनाय जाया जोङो जोंनि
गाङलिया मा होनो मोसौ बा दिसि मोसौखौनो जोङो फिसिनानै बेबायदि गाइखेरफोर ओ जोङो बिनिफ्राय मोननो हायो आरो बिदिनो ओ मोसौ फिसाफोरखो जोङो नांगौ जानाय समफोरावहा जोङो फाननो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ बिनि थाखायनो जोङो फिसिनाय जायो। आरो जोङो बोरमाफोर ओ बोरमा बोरमाबो जों फिसिनानै रां खामायनो हायो रां आरजिनो हायो मानो होनब्ला मो बोरमा फिनानै जोङो बोरमाखो जोङो खरसा गैयाजासे जोङो फिसिनो हायो इसे खस्थ' खालामब्लानो जों बोरमा फिसिनायनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो। नंगौना?
औ औ नंगौ।
खोनादोंनाा
औ खोनादों नोंथां।
बोरमाखौ जोङो फाननानै जोङो बिदिनो नांगौ जानाय सम फाव गथ'फोर फरायनायाव जोंनि न'खराव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बे बोरमाफोरफोरखौो फाननानै जोङो फैसा दिहुननो हायो आरो। बिदिनो जोङो जोंनि नांगौफ्राव जोंनि जिब जुनारफोरखौ जोङो फियोब्ला जोङो माने जों जोंनि न'खरफोराव नांगौ जानाय रांखावरियाव मदद खालामो आरो। आरो बिदिनो सैमा मावफोरजों फियो बेफोरबो जोंनि थाखाय गोनां गोनाङानो मालाबा जों जुदि सैमा मासे फिसिनानै लायोब्ला मोजां सैमा फिसिनानै लायोब्ला बियो नांगौ जानाय समफोराव जोंखौ मदद खालामो हरनि समफ्राव जोंनि न'खरफोराव गाज्रि मानसिफोर फैयोब्ला सिखावफोर फैयोब्ला बे सैमाया सोंनानै बेखौ जेन' गोजानाव होखारहरनो हागोन बेखायनो सैमायाबो जोंनि थाखाय मोजां सैमा फिसिनायाबो नाथाय गाज्रि सैमा फिसियोब्ला बियो जानाय नङा मोजां सैमा फिसिनो हायोब्ला जोङो जोंनि न'खरनि थाखाय। एसे रैखाथिखौो जों नुनो मोनो बिदिनो मावजिफोरखौबो जोंनि न'खर न'खरफोराव गोबां बेबायदिनो एन्जरफोर थायो जि जोम अरसियो जोंनि माइ दै माइरंफोरखौो नस्थ' खालामो। बिदिनो बेफोरनि थाखाय जों। जोंनि न'खरफ्राव म मावजिफोरखौबो जोङो फिसिनो नांगौ म मावजि थायोब्ला जोंनि एन्जरफ्रा खमायो। खम जायो आरो बिदिनो एन्जर गैया जायोब्ला जोंनि माइ माइरंफ्रा मोजां थागोन जोंनि जि जोमफ्रा मोजां थागोन बेखौ आं आंनिफ्राय बुंबाय। थाङा जिब जुनार फिसिनायनि बागै बा हाग्रानि जिब जुनार बा न'नि जिब जुनारनि बागै फंनैसो आ आंनिसिम बुंनो हागोन आं बे समावहा नोंथांखौ खावलायदों आरो।
औ दे बिदिब्ला आं बुंनि न'आव फिसिनाय जिब जुनारा जाहैबाय जोङो आथिं थोंब्रै आथिं थोंब्रैयाव जोंहा गोग्लै मोसौ बोरमा मावजि अमा बेखौ जोङो फिसिनो हायो मैसो फिो बेफोरखौ जों न'आव फिसिनाय नुनो मोनो बे मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो आरो बे मोसौ मोसौनि खिखौ जोङो हासार महराव जों बाहायनो हायो बे हासारखौ जोङो मैगं थाइगं गायनायाव जोङो बाहायनो हायो आरो बोरमानि खियाबो मैगं थाइगं गायनायाव हासार हिसाबै जोबोद मोजां होननानै आं मिथिनाय मोनो आरो औ आरो थाखा फैसा माने रांखावरिनि गोनां समावबो जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो दानि मुगायाव गोबां सुबुंफोरानो बोरमानि फाराम खुलिनानै बिथांमोना गोबां रां खामायगासिनो। गासिनो दङ।
औ नोंथां औ।
औ आरो आथिं थोंनै बुङोब्ला हांसो, दाउ दङ बेफोरखौ फिनानैबो गोबां सुबुङानो रां खामायदों बेबायदिनो दाउआबो बयलारबो दङ आरो न'नि दिसि दङ। दिनै गो बे न'नि दाउआ लकेल दाउआ बेनि बेसेना जोबोद गोसा
औ नोंगौ नोंथां ओं।
सेर से केजियावनो ब्रैजौ-बाजौ बिदि रां होनानै जोङो बायनानै जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो न'आव बे दाउ आरो हांसो बेफोरखौ जों लानाया मोजां। आरो जोंनि देहानि थाखायबो बे न'नि दाउआ जोबोद मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो। औ हाग्रानि जुनार हो-होनोब्ला बुङोब्ला ओ मोसौ ओ हाग्रानि जुनारा जाहैबाय मोसा, मुफुर सिंह, मै बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गान्दा
औ औ औ
गान्दाया जाबाय जोंनि आसामनि माने मुंदांखा मोनसे मा से जुनार ओ बेहा गान्दानि सोमोन्दै आं एसे बुंनि। गान्दाया जाहैबाय आथिं थोंब्रै जुनार आरो बेहा थसेल' गां गं दङ। बेखौ दानिया ओ गोबां जों नुनो मोनलिया। जोङो
पार्कफोराव थांबा माने जुआव जोङो नुनो मोनो बेखौ। आरो दैयाव थाग्रा गा गो-गोले-गोलेर, खासेव, ना, खांख्राइ बेफोरखौ जोङो दैयाव नुनो मोनो।
औ
आरो मै बेफोरखौबो जोङो सिरिया खानायाव माने जुआव जोङो नुनो हायो। ओ बेफोरखौ जोङो दायो मोननो थांला बेफोर जिब-जुनारफोरा गोबां माने ओ खम जालांबाय। मानो होनब्ला मै फोरखौ गोबाङानो गावनानै सिखार खालामनानै मैहुर खालामनानै बिसोरो ओ बे मानसिफोरा माने बुथारनानै जायो बिनि खायनो दायो बे मैफोरखौ नुनाया जोबोद
औ बे हाग्रानि जिब-जुनारनि बागै नोंथा‌ ङा आंनिसिम फोरमायथिनायनि थाखायबो आरो आं गोजोननाय थाबाय आरो आङो ओ जोंनि न'आव फिजाग्रा मोनसे जुनारनि बागै आं गुसुङै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों। ओ जोङो जेरै -जोंनि न'-न'खराव नुयो अमा अमाया मोनसे जु-जुनार नङासै होनबा? न'आव फिजाग्रा जुुनार जों बे अमाखो जोङो फियोब्ला थारैनो नंगौ जोंनि न'खरफोराव गोबां बेबायदि मुलाम्फाखो जों मोननो हायो। जों नंगौ ओ बे अमाखो जोङो आदार जाहोनांगौ जायो। गुन्दै जोंनि माइ-माइ सौनानै जोङो माइरंखो जाबाय आरो बे गुन्दैखौ अमानो थाखाय जोङो होनो हायो आरो बिदिनो जोङो गोबां हाग्रानि मैगं थाइगंफोर थास'फोर संनानै जोङो अमाखौ जोङो ओ ओ दानाफोर संनानै जोङो गुन्दैजों लागायनानै जों अमाखौ फिसिनो हायो। अमा फिसियोब्ला थारैनो जोंनि न'खराव बेबायदि मुलाम्फा फैयो।
औ नंगौ बे अमाखौ जोङो फिसाबो आजाय होनो हायो।
औ फिसा आजाय होनो हायो आरो बुन्दा खासिफोर फिनानैबो जोङो जोंनि न'खरनि ओ मुलाम्फानि थाखाय जोङो फिनो हायो। अमा ओ अमा अमा बिमा फिनानै अमा फिसा जोनोम जाहोयोब्ला बेयाव बांसिन मुलाम्फाखौ जों थारैनो नुनो मोनो नङासै होमबा ओ जेरैबादि अमा मास अमा बिमा मासेया जुदि फिसा खांहोयोब्ला फाथाल मोनसेयावनो अमा ओ जेरैबायदि नैजिबा रोजा थामजि रोजा बिदि मोननायखौ जोङो दायो दानि मुगायावहा जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला अमा फिसानि दामा ओ बारोजा आरो ब्रै रोजा बेबायदि दामखौ दामाव जोङो फाननो हायो। दा बेखायनो जोङो ओ अमा बिमा लानानै फिसा जोनोम जाहोयोब्ला बांसिन मुलाम्फाखौ जोङो नुनो मोनो अमानिफ्राय
दे बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय जिब जुनारनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय जोबोद मो -जाङै मिथिनो हाबाय नोंथाङा आंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय हामबाय होनो जोङो दा बे समाव दो थ'लायनोसै ना
ओ दे आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय। दे।